औ नोंथां औ
मा खालामदों नोंथां?
नै नोंथां ओरैनो दं।
जानाय लोंनायनि बागै सावरायसै औ गिबियावनो नों नोंथाङा दिनै मा ओंख्रि जागोन बेखौ फोरमायग्रोदो
नोंथां जोंनाथ' सबायजों ओमफ्राय दाउजोंमोन ओमफ्राय बेनि उनाव औ ओमफ्राय आलु फाजामोन नोंथां।
औ होनबा नोंथां जोंना खान्थाल बेगर खान्थाल बेगरजों ना बाथोन नोंथां ओमफ्राय मै थाजों ना।
ए नों।
ओं औ औ गोथाव ओरैनो नोंथाङा बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ मिनथियो नामा?
औ मिथियो नोंथां।
एसे फोरमायदो होमबा।
जागोन नोंथां जोंहा बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरा जाबाय ओ अनला मेवाइ। ओ अनला दाउ सबाय साम'। नारजि अमा। ओ।
ओमफ्राय?
जों बेफोरखौनो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै मानिना लायो आरो।
नोंथाङा ओरैनो ओ खेरादाफिनिफोरखौ मिथिगोना मिथिया?
मिथियो नोंथां।
औ जाफेरबायना नोंथाङा?
औ जाखांबाय नों।
औ ओमफ्राय गंगार दुनदियाखौलाय?
मिथियो नोंथां।
औ ओरैनो नोंथाङा अनला जों दावजों होनबा एसे अनलाजों दावउजोंखौ मारै सङो एसे फोरमायदो नोंथां। रोंनो रोङा रोंङोनो ना रोङा नोंलाय?
हागोन नोंथां।
औ देसे
जोंहा जोंहा गिबि बेयावनो जोंहा अनलाजों दाउजों संनोब्ला जोंहा अनला बानायनो थाखाय जोंहा माइरंखौ देग्लिनानै अन बानायनाय जायो।
औ नोंथां।
बेनिफ्राय जोङो
औ।
बे अनखौनो जोङो संनाय जायो बेनिफ्राय जोङो बेयाव मस्ला मस्लि आफ्राय सो खारै होनाय जायो।
औ।
बेफोरबायदिनो जों संनाय जायो।
औ ओरैनो ओं ओरैनो नोंथां नोंसिनाव मा मा मैगं गोथां मोनो? नोंस्रा न'आव औ।
जोंनियाव दा मैथा खुमब्रा आलु
औ औ।
दङ आरो।
ओं ओरैनो नोंथाङा हाग्रानि मैगंफोरखौ मिथिगोना मिथिया हाग्रायाव मोनग्रा मैगंफोरखौ उम। औ औ एसे खोन्थालाय।
औ नोंथां। जोंहा हाग्रानि मैगंफोरा जाबाय औ। जोंना हाग्रानि मैगंफोरा जाबाय ओ उसुमै ओ खेरादाबसिनि।
औ।
दाव फेन्दा। ओमफ्राय दिंखिया।
उम।
ओ खिफिबेन्दों।
औ। ओमफ्राय मा दंबावो जोगोलावरिफोर दङना नों
जोग्लावरि।
जोग्लावरि, खायला फिथाइ खायलाखौ जाफेरबायना नोंथाङाबो?
औ जाफेरबाय नोंथां।
ओ आरो मा दंबावो?
मैथा सिख्ला।
औ औ औ सिब्रुखौलाय जागोनना जायाखै नोंथाङालाय?
जाफेरबाय नोंथां ।मानिमुनि। जाखांबाय।
औ ओमफ्राय मा दंबावोमोन? अलदरखौ जागोना जायाखै नोंथां?
जाखांबाय नोंथां।
औ ओमफ्राय थारायखौलाय जागोना जायाखै?
नोंथां।
थालेर फ'स्लाखौलाय जादोंना जायाखै नोंथाङा?
जाबाय नोंथां।
ओ
बेबायदिनो गोबां दं गोथावआनो नोंथां।
ओ थालिरनिखौ नोंथाङा बे ओ मैखुनखौबो जाबायना?
औ जाबाय नोंथां।
बेबोथ' फाजा एवनानै गोथाव जाथारो।
औ नोंथां दा आं नोंथांनाव माबा सोंनो। नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा औ। जोंहा ओ बर'फोरनि गेजेराव जोंहा बे गोखा-गोखै जायो बे गोखा-गोखैआव मा-मा जानाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
हाब बेयावथ' गोबाव दं नोंथां माखासेखौ बुंनो हागोन माखासेखौ बारा गोसोआव गैजोबला नोंथां। बेयाव जोंहा औ होमबा आं फोरमायसै नोंथां। खिफि बेन्दों थाबाय औ उसुमै थाबाय। जोग्लावरि थाबाय मानिमुनि थाबाय ओम ओमफ्राय थालिर -थालिर फ'स्लाबो होयो नामा नोंथां? बे थाबाय औ। ओमफ्राय बावजोबलायलांबायस्लै मा- मा मोनलाय?
ओइ नोंथां। जोङा ओ मानिमुनि नोंथां, औ ओमफ्राय जोंहा ओ
मा दंबावोमोनलाय?
बावलाय लांबायसो नोंथां औ दावफेनदा औ दावफेनदा। बावलांबाय नोंथां
खेरा दाबसिनि
खेरा दाफसिनिया थाखाबाय औ
औ उसुमै
उम औ ओरैनो बेखौ माथो बेखौ बिदि जाबा गोदोनि आबै आबौमोना फोथायदोंनो सानाय सुनाय बेमार आजार फ्रा हामो होननानै बिनिखायनो जायो होननाय खोना
औ नोंथां आंबो बेबायदिनो
सैत्र' सैथ्र' दाननि लास्टाव जायो होनदोंना संक्रान्तियाव ना नोंथां जेब्ला जेब्ला मोसौआ थुखैखां लोबखां लाबोनानै उनाव बेखौ ज' एवनानै जायो होनदों नामा?
औ नोंथां
बेथ' बैसागुनि बैसागु फोरबोनि हा सायावसो गोलैबायना बे नोंथां फारियावसो उम उम जेब्ला बैसागु गाबोन बायदियाव बैसागु दिनै बेखौ जास्रायो होनदों नामा नोंथां
औ नोंथां
उम
बेखौ जोंहा गोदोनि आबै आबौ
औ औ
बिदिनो देहायाव जानाय बेमार आजारफोरखौ बेबायदि गोखा गोखै खांनानै जायोबा गायो होनना जाबोदों गोदोनिफ्रायनो
औ औ औ बिदिनो खोनादों आंबो नोंथां ओरैनो नों थाङा फिथाइ सामथाइफोरा मा मा जाफेरखो फिथाइ सामथाइफोरखौ?
औ नोंथां आं दा आफेल आंगुर थाइ जौ नासपथि आनारस खान्थाल थिंख ख्लां
औ
बेफोरबायदि खौ जाबाय आरोखि बायदि बायदि गोबां दं जाफेरबाय नोंथां
बैग्रिखौथ' हाग्रा बारियावबो मोनलाबायो दै बारियाव ना नोंथां
औ नोंथां
जल'फिखौबो जाबायदा नोंथां
औ जाख जाबाय नोंथां
उम उम नारें जुमब्राखौलाय जाबायना जायाखै? मिथामुरिखौबो जाबायना लिसु दंबावोसोमोन ना मा नोंथां औ ओमफाय उम औ लेथ'खबो दं होनदों नामा औ गोबां दंलैदा नोंथां फिथाइ सामथाइफ्राबो ओरैनो दाबायदि बोथोराव मा मा फिथा मोनोमोनलाय नोंथा
दाबायदियाव नोंथां ओ दा खान्थाल थाइजौ आनारस ओमफ्राय लेरख'
औ।
ओमफ्राय नारें खमला बेफोरखौ मोननाय जायो आरो लेबु
औ औ लिबु लिबु, लिबुआथ' गोखैथारना नोंथां? उम बेखौ माथो लेबुखौ सरबग बानायनानैबो लोंलायबावोन।
औ लोङो नोंथां जों जेब्ला जेब्ला गरमा बारा जायो अब्ला जों बेखौ सानसु टाइमाव सिनिजों लगायना बिदै सोबना
उम ओरैनो थिंख्लांखौबो जाबाय नोंथाङाबो?
औ जाबाय नोंथां।
गोखै हारियाव गोलैयोना नोंथां?
औ गोलैयो नोंथां।
गोखैथार बेबो माथो थिंख्लांखौ आइजोफ्रा नोगोर जानो मोजां मोनो नो।
औ बांसिन आइजोफ्रा जानो मोजां मोनो बेखौ। बेनिखायनो आइजोफोरा बांसिन जायो गोखै होनबाथाय। दा ओरैनो नोंथांमोनहा मैगं गायोना गाया न'आव?
जोंना गायो नोंथां।
औ गायोब्ला नोंथांमोना मा मा मैगं गायो बेखौ खोन्थानो हागोन नामा?
औ दे नोंथां जोंनि न'आव दा मा मा मैगं दं बेखौ फोरमायनोसै आं होनबा जोंनियावथ' गिबियावनो दङ' जोगोनार दं नोंथां गोलोम बोथोरनि औ खुमब्रा दं मैथा दं मैथायाबो मोननै रोखोमनि दं जों दङ' जोंनाव नोंथां मैथा गोजा आरो मैथा बांगाल ओमफ्राय बहल दं नोंथां।
औ नोंथां।
बहल दङ' खांख्रिखला दं गोखा फिथाइ दङ' ओम फ्राय पटल दं नोंथां उम बि-बिफोरनोसै आरो नोंथां दा गोलोम बोथोरनि मैगंआ जोंनाव दा।
औ।
बेनिफ्राय गैथ'लानो होनजाबाय नोंथां जोंनाव दा। गोबां दङ' होमबाबो जोंहा बानायाखै औ नोंथा थारुन दंबावो थारुन दङ' थास' थास' हारियाव गोलैग्रा मानग्रायाव गोलैग्रा उम।
अब्ला बेनोसै आरोना नोंथां?
ओमफ्राय
औ नोंथां दा ओ दा नोंथां नोंसिना दा माइ गायगोना गाया नोंथां?
जोंना माइ गायाखै नोंथां ओरैनो आङो गुबुनफोरनि दुब्लियाव थांनानै दासान्दि ओ इदिनो आलि खोहैना होदों नोंथां। औ हालेवना होदों, नोंथां मोनालाय?
जोंनाबो गायो नोंथां।
औ गायखांबाय नामा नोंथां?
गायगासिनो नोंथां, नोंथाङा एसे बेनि बागै मिथिनो लुबैदों नामा?
फोरमाय फोरमायदो नोंथां माइ माइखौ मारै गायो आंथ' बारा इसिग्राब मिथिजोबा फोरमायना होदो दे नोंथां।
जोंना माइ गायनो थाखाय जोंना दा ओ दुब्लिखौ नांगौ नालाय। जों दा दुब्लिखौ एवगोरनाय जायो। एवनानै दैजों ओ लोथो लोथो बानायनाय जायो। बेनिफ्राय जों माइ जोलैबो दोनखानाय जायो। बे माइ जोलैखौनो जोङो दैयाव सोमनानै गाजाब बेरहोनाय जायो। बे गाजा बेरबाथाय जोङो बे हाब्रु दोलो दोलो बानायनायाव जों फोनाय जायो। ओमफ्राय बेखौ फोनानै जों एसे रज'बाथाय जोङो बेखौ फुनानै गायस्लायफिन नाय जायो आरो। बेयाव जों ओ एसे फारगार फारगार गायनानै होयो। बेनिफ्राय जोङो बे देरोब्ला बेनिफ्राय जों फिथाइ मोननाय जायो।
औ औ औ।
जों गोबां मुलिबो होनाय जायो। जाहाथे बेहाय बे माइयाव औ। एम्फौफोर जानो हायिनि थाखाय। औ आमफ्राय बिनिफ्रायनो जों जों माइ फिथाइ मोननो हायो आरो बेखौनो जों दा
औ बेनोसै ना मा होनो? उनाव लोगो मोनलायसिगोन होमबा नोंथां।
औ दे नोंथां। जोंना टाइमबो जाबाय औ।